औ खोनादों ना नोंथां खोनादों ना नोंथाङा
औ नोंथां
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाबाय ओ बर'फोरनि दोरोङारि जानायनि सायाव आं नोंथांजों सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना औ जों दोरोङारि जानाय होननानै बुङोब्लाथ' जों जों बर'फोराथ' ओ गासै बर'फोरा जे ओंखाम जायो नङा होमबा जों ओंखाम आरो जों ओंखामजों लोगोसे जोङो गोबां ओंख्रि जोङो बर'फ्रालि नङा होनबा नोंथां जेरैहाय जोङो ओंखाम ओ ओं ओं ओंख्रि जेरै सबाइ ओ सबागजों दाउ बेनो जोङो खुमब्राजों हांसोजों थिग बिदिनो जोङो ओ मैथाजों मैथा गोखै दायोथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां मैथाजों नाजों बिदिनो जों जोङो ना फिसा ना गिदिर गासैजोंबो मैथाया ओंख्रिया जाजायो आरो थिग बिदिनो जोङो ओ साम' नङा होमबा नोंथां साम' खौबो जों बर'फ्रा जायो जों दोरोङारिफ्रा साम' खौ सबायजों जोबोर गोथाव जायखौ जोङो जायोब्ला खहाब गैयो आरो जों साम'खौ ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो गोदोथ' जो जोगोनारफोरजोंबो जानो मोन्दोंमोन नङा होमबा नोंथां औ आरो नोंथांमोन नोंथांमोननि साइदावहाय बो जेनेबा बिनो जोङो ओ दुब्लि फोथाराव मोननाय गोबां जेनेबा खांख्राइ नाफोरखौबोथ' मोनसो गारोखोमा नोंथांमोननि साइदाव
औ नोंथांजों जोंनि साइदाव बेफोरबायदि जिनिसखौ मोननाय जाया बांद्रायानो
औ
माने बेफोरबायदि जिनिसा ओ गोथौ गोथौ हाबा बेफोरबायदियाव बेफोरबायदि जिनिसफोरखौ बांद्राय मोननाय जाया आरो नोंथां
औ औ औ नोंथांमोननि साइदआवहाय बै खारैखो बोरैहाय बानायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
जायखौ जायो बे खारैखौ बोरै बानायो होनोब्ला जोंथ' बेखौ ओ गोबाङानो थालिर दंफांनिफ्राय बानायो
औ
ओ जोङो गिबियावनो खारैखौ थालिर दंफांनिफ्राय बानायो बेखौहाय जोङो खारैखौ जिरनानै
जोङो गिबियावनो खारै मादा बा थालिर बिलाइ बिनिफ्राय बानायनाय जायो बेखौ जोङो दानफायग्रोनानैहाय ओ जोङो बेखौ फोरानग्रोनाय जायो सान्दुङावहाय बिनि उनाव जेब्लानिखि बियो रानो अब्ला जोङो बिखौहाय सावनाय जायो अरजोंहाय सावखांनायनि उनाव जोङो गुसु जायोब्लाथाय सालिनाय जायो आरोना नोंथां खारैखौ जोंना बेबायदिनो बानायनाय जायो
औ
औ नोंथां बिदिब्ला जोंहाथ' गोबां दोरोङारि ओंख्रि दङ
औ
नोंथांमोना जेनेबा सबाइजों साम'खौ बोरैहाय सङो एसे फोरमायना होनो हागोन
औ जोंनि साइदावहाय जेनेबा सबाइ खौ जोङो ओ गिबियावनो जोङो दैमा बा दैसा बा हा हाखर बा बहाबा दुब्लिनिफ्राय लाना फैनानै जों साम'खौ
लानाय जायो बेखौ खिथुखौ आरो बिनिफ्राय बिनि खुगा जों एरख'नाय जायो आरो एरख'खांनायनि उनाव बेखौ जोङो लिमु बा माबा बुस्थि गोखै बुस्थुजों जोङो बेखौ सोमब्रुनानै होबोला बि माने गिरु लेथ्राया खारजोबो आरो बेनिफ्राय हुखुनो मोजां जायो बिनिफ्राय जों बेखौ गोबाव दैजोंबो जों एवना लानानै एवखांनायनि उनाव जोङो ओ सबायखौबो जोङो एवना लाबाय गुन्द्रिना खारै एसे गारलाना होनानै जों सबायखौ गुरै खालामनानै लाजोबबाय बिनिफ्राय जोङो एवफ्रामनानै लानाय लानायाव जोङो साम'आव जोङो सबायखौबो जोङो लुलानानै होयो आरो बिनिफ्राय लुनानै बिदिनो गोबौ गोदौ होबाय बि बिदिनो एक घन्टा बा एक घन्टा बा एक घन्टा बिस मिनिट बिदिनो जोङो ओ सेभेेनटि ओइटि मिनिटसो जोङो गोबाव संनानै जोङो बेखौ जोङो जानाय जायो आरो माने सबाय ओंख्रिखौ जोङो ओ गोबां जेनेबा बिदिनो जानाय जायो जोङो साम'खौ जोङो बिदिनो खहाब गोनां जोङो जानो हायो आरो आरो बे खारै होबा खारै एसे गारलाना होयो बोला गोथावसिन जायो आरो बिनि उनाव जोङो जोंङोदि गंगार दुन्दिया होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां गंगार दुन्दियादि जेनेबा जोंनि थाखाय नखरफ्रोमावबो मोननाय जायो ओ खायसे खायसे खायसे जायगायाव जायफोरा गामि ओनसोलाव थायो बिथांमोननि नखरावथ' थाखायो बे गंगार दुन्दियाखौ मोजां सुना लानानै जों गारलांना होनाय जायो आरो बिनि मोदोमनायजों जोबोद खहाब गोनां जायो आरो जानाया जोंनिथिं बिदि खालामनाय जायो आरो अब्ला नोंथांनिमोननि साइदावहाय बै अनलाखौ बोरैहाय बा बनायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ नोंथां अनला औ अनला बुङोबाथ' जों हा अनलाखौ गुबुन गुबुन रोखोमजों संजायो जेरैहाय जोङो अनला फाख्रिबो संनो हायो मैगं गोथांजोंहाय बिनि उनावहाय जोंहा अनलाजों दाउ अनलाजों फारौ अनलाजों औवा मेवाइ जोंहा अनलाखौ गोबां रोखोमै संनो हायो आरोना नोंथां आरो जोंहा ओ हाबा जायोब्ला बर'फोरा ओ अनला ओंख्रि संनाय नेमबो दङ आरो औ जोङो दा अनलाजों दाउखौ बोरैहाय सङो नोंथांनो आङो एसे फोरमायना होनोसै अनला बुङोब्ला जोंहा खुबियावनो जोंनो माइरं सोमग्रोनो गोनां जायो जोंहा जिखिनि नांगौ बेखि नि माइरंखौ जों गिबियावनो सोमग्रोनानै लानाय जायो बिनि उनाव एसे फोरानस्रोनानै जोङो बेखौ हाइजें सामब्राम गुफुर बानलु होनानै देनाय जायो देनायखौबो जों
रोखोमै देनो हायो जेरै जोङो गोदोहाय दिंखियाव देयोमोन‌ बा उलार राव नाथाय दानि जुगाव जोंहा बेफोरबायदि बांद्राय गैला बिनि थाखायनो मिक्सार बा ग्रेन्डार मेसिनावनो बेखौ गुन्दै बा बानायनाय जायो बिनि उनावहाय जोंहा गिबियावनो ओ दाउखौ मोजाङै सिथारखांना लानानै जोङो साराय गुदुं खालामनान नै दावखौ एवफ्रामनानै लाग्रोनाय जायो बिनि उनाव जोंनो नांगौ खिनि जाखिनि मस्ला बेफोरखौ जोङो होनानै लाग्रोयो बेनि उनावहाय दाउआ जेब्ला ए गो एसे मोनो अब्ला जों बेयावहाय दै होनानै होयो बिनि उनाव गोदौब्ला जोङो अनला गुन्दैखौ एसे सारस्रो सारस्रो गारबाजों मोजाङै एरै एरैहाय होनाय जायो आरो जाहाथे अनला ओंख गैया गथा जाया बिनि थाखायनो जों बेबायदि खालामनाय जायो आरो बिनि उनावहाय जोङो थामजि बा ब्रैजि मिनिटसोनि उनावहाय जोङो ओ संख्रि नांनाय नाङैखौ बो मोजाङै साखिनानै ओंख्रिखौ खांनाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो बेखौ जानो हानाय जायो आरो नोंथां औ बेबायदि बिदिनो जोंनिथिं अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो औ नंगौ आरो जोंनाथ औ दोरोङारि ओंख्रियाथ गोबां दङ जेरै सबायाइजों साम मैथाजों ना आरोबाव जोंनि बर'नि गोनांथार ओंख्रियाबो जाहैबाय नारजिजों अमा दा नोंथांमोननिथिं नारजिजों अमा बुङोब्ला बेखौ माबोरैहाय संनाय जायो नोंथाङा
औ नंगौ औ जोंनि साइदावहाय नार्जि अमा होननानै बुंङोब्ला जोङो नारजिखौ जों गिबियावनो जोङो बै फाथोनिफ्रायनो मोननाय जायो नङा होमबा जाय फाथो बिलाइखौ जोङो जेब्ला फाथोआ रायो अब्ला जों बे फाथो बिलाइखौ जोङो दाना माने दाननानै जेनेबा बेखौ खानानै जों बिलाइखौ जोङो फोरानो आरो बिदिनो रानख्रब होनोनानै जों जेनेबा जाय मोनो बेनो जोंनि थाखाय नारजि जायो नङा होमबा बेखौ जों मोजां फोरानना दोननानै मास मोनसे बा देर मास फोरानना दोननानै बेखौ जों ख्रां ख्रां गोरान जाबोला बेखौ जोङो पाकेटफोराव लाखिनानैबो दोननो हायो गोबाव जानो थाखाय थाखाय बोसोरसे बोसोर जानो थाखाय थिग बिदिनो जोङो नारजिखौ जानोब्ला जों गिबियावनो जोङो जुदि गाबोन फुङाव जाग्राब्ला दिनै हराव ज सोगोमनानै दोनो सोमाननानै दोनबोला बियो गुरि जानानै थायोना नोंथां औ बिनिफ्राय बेखौ जोङो नखानाय जों मोजां सुस्रांनानै बिनि गोखा गिरु लेथ्राफोरखौ जोङो गारगारो बिनिफ्राय जोङो नारजिखौ जोङो संनाय जायो‌ आरो बिदिनो जोङो नारजि बेखौ जोङो सं बेदरफोरजों जानोब्ला गिबियावनो नोङो बेदरखौ मोजां एवना लाग्रोनांगोन नोंथाङा बुंलांनाय बायसा जेनेबा बेहायबो नांगौ रखमनि जों मस्लाखौ होनांगोन जे सामब्राम गुफुर बिदिनो हायजें बगदिनो नांगौ रोखोमनि आरो जोङो बसिला जोंथ जों गोबां दोरोङारिफोरा बायदिसिना मस्लाखौ जों जानायखौनो नुङा जोंनि सामब्राम गुफुर बे हाइजें आरो बानलुआनो जोंनि थाखाय गाहाय आरो आरो बिदिनो जोङो बेदराव एसे एनै जोङो मस्लाखौ जों होनानै जानो हायो बांद्राय नङा बेनिफ्राय जों बेदरखौ मोजां एवफ्रामनानै जोङो नारजि गोदौनायाव जोङो बेदर बेसोरखौ जोङो गारनानै होनाय जायो आरो अब्ला जों नारजिखौनो मोनखाबाय बिदिनो बेदराबो फिफ्टि पारसेन्ट मोनबायानो जाबाय बिदिनो नारजियाव जोङो होफ्लानानै जोङो पनसल्लिस मिनिटसो होनानै जोङो बैखौ बोखांनानै जों जानो हायो आरो अब्ला जोङो जोबोर खहाब गोनां जायो बिदिनो सम सम जोङो नारजिखौबो जानांगौ मानोना जों सानफ्रोमबो गुरै जाबाय थायोब्ला माने जोंनि गासै फिथाइ सामथायफोरावबो गोदै एसेबाबो थालायो नालाय नङा होमबा नोंथां जोंनि ओंखामाबो गोदै कन्टिनिउ जोंथ ओंखाम जाबाय थानाय जायो मानोना गोबां गोदै थायो बेखायनो जों सम सम गोखाबो जानो नांगौ आरो जोंनि माने जोंनि सुगारखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय गोखायाबो जोंनि थाखाय मुलि बायसासो बेखायनो बर'फोरा मिथिनानै गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बर'फ्रा बेखौ जाबोयो नाथाय गुबुन हारिफ अमा जों नारजिखौ जाफेरा बेखायनो अमा आरो नारजिया जोंनि थाखाय मोजां खायद बेखौ जोङो जाखायो बर'फोरा। गोखा गोखैया जेरै गोखा गोखैखौबो जों जायो नङा होमबा? गोखा गोखैआ जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोजां आरो बेयो गोखा गोखै जानायाबो जेरै नैरोजा नैजिबा मायथाइयाव बियो जि आइ टेकबो मोनबाय नोंथाङाबो मिथिगौ जानांगौ बेखौ नङा बा जायो जेनेबा जों जग्राफिकेल इडेक्सआव बे हाबबाय नङा होमबा बेबो? जोंनि थाखाय मोनसे आगानसे दावगा आरो मानोना बुहुमाव बर'फोरादि गोखा गोखै जेनेबा जायो बेखौ बेयो मोनसे मिथिनाय आरो जोङो गो गोखा गोखैखौबो बिदि खालामनानै जायो नोंथां आरो जोंहा दायो समाबो लावबाय जोंनि सावरायनायो बेखौनावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां नोंथांनिसिम गोजोन्थों।